हेलौ
हेलौ औ खोनादों।
हेलौ
औ हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनाहैयाखै नामा
आं नोंनिखौ खोनाफैदों खोनाफैनायाथ' आंनिखौलाय खोनाहैदोंना
औ खोनाबाय एबार क्लियार जाबाय आयदानि बागै नोंथाङा एसे फोरमायबा मोजां जागौ
आंनिखौ खोनाहायाखै नामा नोंथाङा
खोनादोंथ' बुंलाय माथो आं खोनादों गेजेर गेजेर
औ
माथो गेजेराव खोनायो गेजेराव खोनाया
आंथ' नोंनिखौ मोजां खोनाफैबाय थादों खोनाफैनाया
हेलौ
हेलौ औ आं खोनाफैदोंथ' नोंथांनिखौ
औ माने गेजेराव माने सिरि जादों। मोजां औ औ
औ औ नेटअवाकनि एसे प्रब्लेम होबाय
औ एसे गेजेर गेजेर नेटनि एसे इसु जादों जानांगौ औ जेबो नोङा एडजास्ट खालामजागोन दे।
औ औ निलोम दङ इसे दं।
औ औ खोनाबाय नोंथां दे। सावरायनो हासिगोन दे
से आयदानि सायाव सावरायनो
औ
जोङो जोंनिया गोदोनि गोदो बोरै सोलियोमोन
बर' सम
माबोरै मोनसे
बेयाव माबायदि बिसिबिदानि गेजेरजों दाबायदि संसाराव दा माब्रै सोलिदों बर' हारिया दा माब्रै सोलिदों आरो गोदो माब्रैमोन बिनि बागै एसे नोंथाङा माबायदि मोनसे फाराग थिखौ
ओ नोंथां ओ गिबियाव मारै होनो आं ससे उन्दैखौ खोनादों नाथाय उन ओ गिबिनिखौ एसे खोनायाखै आं खोनानाय बायदिब्ला माने गोदोनि आरो आथि खालनि बर'फोरनि समाजाव संसार जानाया माबायदि सोलिदों बेखौ नामा नोथां?
आथिखालनि औ समाजाव माबायदि सोलिदों गोदो माब्रैमोन आरो दा माबायदि बियो ओ सायाव एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोनामा नोंथाङा माबायदिखौ खौ जौगाबाय थादों
औ जागोन बिदिब्ला जों समखौ नस्थ' खालामाजासेै जोंनि सावरायनो गोनां आयदाखौ सावरायनायदिनि बर'फोरनि संसार जानो होनोबा जों सिगाङावनो आबाद खौनो रायखांग्रोनांगौ जायो बेजों लोगोसे
औ
ओ जों आबादारि हिसाबै गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै माइ जुखाम बेसर फाथो सिबिं सबाय आरो जानो थाखाय मैगं थाइगं फोरखौनो गाहायै मावनाय जायो बेनिफ्राय जों मोननो हाबावो बर' समाजाव माखासे खान्थि जेरै ओ हाबा होनाय बर' समाजाव सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाखौ सम जायोब्ला नेम बायदियै माने हाबा होनाय जायो दा हाबा होनो थाखाय जोङो माखासे ओ नेम दङ जेराव हिनजाव औ हिन्जावखौ ओ सिगांग्रो सिगांथारावथ' मोनसे ओरैबाव ओरैबायदिमोन नोंथां ओ मा होनो सासे देवानि थायोमोन आरो गामियाव बा एरियायाव दा बे देवानिनो सासे गोनां जानाय फिसालानो बिहामजो नांगौब्ला माने ओरैबायदि खालामोमोन देवानियाव बै नखराव थांनानै हिनजाव गोनां सिख्ला थानाय नखराव थांनानै रायदावहैयोमोन बा फटग लानानै देखायहैयोमोन नैबेनो हौवा गोदाना नै बेनो हिनजाव नांगौ जादों बेफोरबायदि थांनानै आरो जुदि सोरबा नखराव फिसाजो बिलायनांगौ दङब्लाबो बेबायदिनो देवानिखौ लिंहरनानै माबानाय जायोमोन आरो ओ रायलायनानै
दिन्थिनाय बेनो बिजामादै नांगौ बेबायदि महरै
औ नोंगौ दा बे मोनसे जाहैबाय बर' समासाव हाबा होनाय दा हाबाया जोंहा बर' समासाव ओ मोनबा मोननो हायो मोनबा जेरै हाबा गोलावाव जों नायलायनाय नायलायनानै हाबा खालामनाय जायो आरो नैथियाव गोसथोलायनाय थामथियाव दंखा हाब ब्रैथियाव गोरजा लाखिनाय बाथियाव
न'
आरो बै माबाया हाथा खुरनाय बेफोरबायदिजों जोङो हाबाखौ। खालामनाय जायो आरो दोमखारारनाय दा बेबो मोनसे बर' समाजनि बाहायो दा औ हाथासुनि
बा
दा बेजों लोगोसे बर'फोरा माखासे फोरबो जेराव माने समजों लोगोसे बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जों मा खालामो फोरबो खुङो आरो जेरै बैसागु मागो। आरो जोङो जेरै ओंखाम गोरलै बेनिफ्राय। जोङो सालामि फुजा फोरबो बेबायदिनो औ खोथि गासा बेफोरखौ माने समाजै बयबो फालिनानै
समाजसे गय
जायो आरो मा होनो खुंनाय जायो दा बेवहाय गोबां रंजानाय बाजानाय जेरै बैसागुबा बयबो रंजायोै खुसि मोनो मोनसे बोथोरनि रंजानाय जेराव बिनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोंहा हा बिमाया मोनसे मोनसे गोहो मोनसिगोन जों फिन आबाद मावनो थाखाय जोंहा सम जाबाय बिनि थाखाय जोङो। रंजायो बैसागुखौ गाहायो। आरो बेयावनो जों गोबां माने माखासे नेमखान्थिफोर दं बेयाव थांलिया फ्राय जोङो मोननो हाबावो जेरै समाजखौ सांग्रांथि लाखिनो थाखाय जेरै जोङो गावबुरा बर' गामियाव गावबुरा थायोमोन सिगां समावबो आथिखालावबो दङ बेयो दा बे गावबुराफोरा नि गेजेरजों जोङो समाजाव सोरबाफोर दाय मावोब्ला बेफोरखौ बिजिरनाय नेमफोर जों मोननो हायो। जेरै बिसोराव सिगांथारनिखौ नायोबा बाद खान्थि बाथखान्थिया जोंहा
औ।
खौलौ बाद खावालि बाद अगर बाद बेफोर बेफोरबायदि बादनि गेजेरजोंनो जों बर' समाजखौ सिगाङाव आब्रुथि लाखिदोंमोन
औ नंगौ नंगौ नंगौसै नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों दे
औ। दा आथिखालनिखौ बिदिनो जोंनि गोजाम माने सोलिबोनाय जों मोननो हायो गोदान होनोबाथ' जोंहा दा बहुद सोलायबाय समजों लोगोसे जोङो सिगां समाव नैखौबो रायखांनो गोनां बर'फोरनि गेजेराव हौवा गथ'खौल' बांसिन फरायनायाव गोसो होनायखौ नुनो मोनदोंमोन बिमा बिफाया फराय हौवा फिसालाखौल' फरायसालियाव थांनो होनाय आरो फिसा हिनजावफोरखौ औ खाबु होयोमोन फिसा हिनजावफोरखौ नाथाय न'आवनो न'नि खामानिफोरखौनो फोर फोरोंनानै सि दानाय ओ आबाद मावनायाव माखासे मावनाय आदब खायदा बेफोरनि बागै संनाय खावनाय बेफोरखौ मोजां फोरोंखानानै जोङो हाबा बिलाइनायखौ जों मोननो हायोमोन आरो आथिखालनिखौ आरो मोनसे रायखांनो गोनांबाव सिगां समाव जोङो बर' फोरनि गेजेर समाजाव गावजों गाव मोनसे गिदिर खामानि मावनानै होलायनायाव मोनसे न'खराव जेरै सावरि जानाय बेफोरबो खौ रायखांनो गोनां बेफोरो सहायनाय आथिखालाव जोङो गोबां सोलायबाय समजों लोगोसे जों सोलायनांगौ बे सोलायनाया जोंनि सैथो बुहुमावनो सोलायखागोन बे मोनसे सैथो सोलायनाया बेनिखायनो दा बर'फ्राबो सोलायबाय आरो समजों लोगोसे जेरै आथिखालाव हालेवनो थाखाय जों सिगांनि बायदि मोसौजों खुथार खुथार नांगोलजों हालेवनानै हाखौ सोखावनानै आथिखालाव टेक्नलजिजों माबानाय जोंहा हालेवनाय ट्रेक्टर हेन्दड ट्रेक्टर औ नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायदो दे जोंहा समा समान समान होनब्ला मोजां जायो नालाय आथिखालनिखौ आं फोरमायलबायसै
औ नंगौ जिथु औ गोदो सोलिनायखौ नोंथाङा गोदो जाबायदि सोयोमोन बेखौ नोंथाङा फोरमा मोनबाय
औ
सैथोखौ बेनो नोंथाङाबो माखासे बुंखाबाय गो दा गोदान मुगायाव गोदान आदब खायदाजों जिहेथु गोबां जायखौ मावोब्ला जायखौ जायखौ मावोब्ला बेयाव बांसिन मुलाम्फा बांसिन मोनो बेखौसो दानिया बयबो नायसै नङा होमबा नोंथां
नंगौ
हालेवनायखौ नोङो गोदोयो
खालायबोबाय बेफोर माने माइ
गाहाम मोननै मोनथाम
नंगौ
साननै
नोंगौ
सानथाम बिनि गेजेरावनो नोङो फोमोनानै गायनो हायो
नोंगौ
आदब जिनि माखासे मुवा इन्सट्रुमेन्ट बाहायनानै
गासिबोनि दाा नैयावबो मेसिनजोंनो गायबाय गोदोथ मेसिनजों गैयामोन सावरि बादालि जानानै नो मास मोननै मोनथामाव माने फुरा बे माइ गायनायावनो नांथाबखायोमोन
नंगौ
दाथ' मावनाय
सानसेयाव सासेनि न'खरावनो
न'खरसेयाव दसेयाव गायजोबहायो ट्रेक्टरबो सानसेयाव हालौखायो
नंगौ थारैनो मानो होनब्ला जोंहा समजों लोगोसे
नोंथाङा दाखौ खनसेनो सानसेबो नाङा माने आपडेट जाबोबाय मा माने बेल' नङा आरो माइ हानाय बेफोरनि बेलायावल' नङा माखासे गोबां गोदो नों बहुत खम
माने बियो ओरैनो सरासनस्रा टाइपनि जाबाय
अब्ला नोंथां जोंहा समा बे सुंद सावरायनाया बेयावनो फोजोबनांसिगोन समाबो जाबाय उननि समाव बेबायदिनो मोजां सावरायनो थाखाय नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामहरनाय गोजोनथों औ औ